खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजौ सानजौफुनि गाहाम हामलाय हामलायथिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथां। नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन साजौ -सानजौफुनि हामलायथि बावहरनाय थाबाय।
मा खालामदों नोंथाङा दालाय?
ओ आङो ओरैनो दङ नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो दं नोंथां जुदि नोंथाङा दसे सम आं नोंथांजों जोंनि आसामनि मिथिंगायारि सम्फदनि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
बिब्दिब्ला जागायनोसै ना नोंथां?
औ जागायनोसै।
मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ सानथ्रहायै दैमा दैसा हाजो हाला बिलो बिलोमा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जोंनि आसामा मिथिंगायारि नुथायावल समायना नङा सानसहायै मिथिंगायारि दोहोनजों आबुं जानानै दं।
ओम औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदो। नोंथाङा मिथिगौना हाजो हाला हायेन जौवेनाव मोजां रोखोम मा आबाद दिहुन्नो हानाय आसामखौ सानसे समाव सनानि आसाम होननानैबो बुङोमोन।
मिथियामोनमोन नोंथां नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनना गोजोननाय मोनबाय। जोंनि मिथिंगायारि सम्पदआ मोजां हाबायाव बाहायनो हायोब्ला रांखावरि खालामनाय गोबां मदद होयो।
औ नोंथां जोंनि मिथिंगानि गुवार बिखायाव थानाय गोमोथाव मुवा बेसादफोरा गुबैयै मिथिंगानि दोहोन उम बेफोरो हाग्रानि जिब जुनार दैनि दोहोन आरो खनिनि आरो हानि दोहोन।
औ नंगौ नोंथां आसामनि बिखायाव सानथ्रहायै बेसेन गोनां दंफांफोर दं नङा दंना नोंथां?
नों औ नोंथां नोंथाङा माखासे बेसेन गोसा दंफांफोरनि मुंफोरखौ खिन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेरै साल सिगुनखौ खैरो सु खज्राब गाम्बारि सेगुन उनारु सन्दन थि थासाम थिग थासामफा थाइलड सोमलि गुग्रा बायदि बायदि बेफोरखौ न लुनाय रेलगारिनि सप्लार बानायनाय दालां लुनाय हाबायाव बाहायनो हायो आरो गोजोन गोजान गोजान जायगाफोराव फानहर ना गोबां रां खामायनो हायो नोंथां।
अ नोंथां नोंथाङा खिन्थानो हागोन आंनो बबे दंफांफोरखौ बबे खामानियाव बाहायनाय जायो।
औ हागोन नोंथां। अगारु सन्दन बिफांफोरनिफ्राय मोदोमफ्रु बेसाद दिहुनानै गुबुन जायगायाव हरनो हायो साल बिफांनिफ्राय धुना सोमलि बिफांफोरखौ सलाय खाथि सलाय खाथि साहा बिलाइनि बाक्सु दालां लुनायाव बाहायनाय जायो औवा रायदोंनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि आगजु दिहुननो हायो। बेफोरजों गोबां रोखोमनि फिसा फिसौ दारिमिन फसंनो हायो आरो खामानि गैयै जायै सुबुंफोरानो थांना थानायनि खाबु हायो। लेखा बिलाइ दिहुनन्नाय नायबो औवाफोरा गोबां मदद होयो। आरो आसामनि सरकारा बैफोरनिफ्राय गोबां खौथि खौथि रांनि खाजोना मोननो हायो। नाथाय दा साना हुसिया फारसेनिफ्राय आसामनि हाग्रामाखौ दानस्रांनानै फोजोबस्रांनो हमदों। जाउनाव अखा हानायनि बिबाङा गोबां खमायनो हमदों। नोंथाङा जिब जुनारनि धुननि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंनि आसामनि फिसा गेदेर हाग्रायाव गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर मोननाय जायो। जेरै गराइ मैदेर मोसा सिंह लख्रा अमा अमा थावख्रि गान्दा मुफुर सनाथि मोख्रा नेवलाय मै बनहाफा सियाल मोदै जाहामालाय उम मान्दाब मोफौ मोफौ बायदि बायदि मोननो हायो आरो दाउफोरबो गोबां मोननो हायो। दाउफोरनि मुंफोरखौ बुङोब्ला जोङो दाउरायाइ बाथ' दाउब' दनेश दाउ मैना दाउथु हादिदग्ला दाउखैरो दाबा हांसो बायदि बायदि दाउफोर मोननो हायो गान्दा मोसा मैदेरफ्रा आसामनि बेसेन गोसा बेसेन गोसा दोहोन एबा जिब जुनार आसामा गंसेल' थ' आसामा थसेल' गं थानाय गान्दानि थाखाय बुहुमनाङैनो मुंदांखा बेखौ जोङो आसामनि माखासे आसामनि काजिरङा हायुंआरारि हाग्रामायाव मोननाय जायो। बेखौ नायफैनो थाखाय बोफ्रोमबो गुबुन हादरनि दावबायारिफोरा फैयो आरो जोंनि आसामनि काजिरङाया बे थसेल' गं थानाय गान्दानि थाखायनो गोबां मुंदांखा बेयाव जोङो आरो आसामाव गोबां हाग्राफोर दङ बेफोरखौ नायगिदिंनो थाखायबो जोंनि आसामाव माखासे दावबायारिफोरा फैयो मानास हायुंङारि पार्कआ मोसानि थाखाय जोबोद मुंदांखा।
अ नोंथां।
नोंथाङा खनियारि दोहोननि सोमोन्दै मिथिगौ ना?
औ मिथिगौ नोंथां खनिनि बेसाद होनोब्ला जोंनि आसामाव केरासिन आरो पेट्रलियामआनो गुदि। नोंथाङा मिथिगौना बुहुमनि गोजामसिन थाव सोदांसालि मुंखौ?
औ मिथिगौ नोंथां दिग्बैयानो गोजामसिन।
आथिखालाव थावनि फुंखाया जाबाय दिगबै महर खोथिया, माराठा, लखा लक्वा, हुब्राझान, गेलकिम आरो रुद्रसागर आरो मख'जाथाव बेफोर थावनिखौ सोदांनो थाखाय दिगबै बङा बाङालि गामि नुन नुनमाथि आरो नमिलगर मुंनि जायगायाव थाव सोदां सालि फसंनाय जादों आसामनि बुलुंबुथुर हाय एनावबो थावनि फुंखा दं। थाव आरो मिसिंगा गेस दिहुनन्नो थाखाय आसामाव गोबां खाबु खौ नुनो मोनो नोंथां
अ नोंथां ओंहो आङो बिफोर बाथ्राफोरखौ मिथियामोन नोंथांजों दिनै सावरायनानै गोबां मिथिनो मोनबाय ओ आसामाव जोङो आरोबाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ जाग्रा बिफांफोरबो मोननाय जायो बेफोरनि मादाव आङो माखासे मुंफोर बुंनो सानदों ओ थाइजौ खान्थाल लेरख' बायदिसिना जाग्रा फिथाइफोर मोननाय जायो आसामाव आरो लिसु दिनै जों नुबोदों जे तेजपुरनि लिसुआहायो जोंनि फुरा बुहुमनाङैनो मुंदांखा जाबोनो हमदों। नोंथाङा मिथिगौ ना?
ओं मिथिगौ नोंथां।
अ आङो दिनै नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।
आंबो नोंथां नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थानाय जासि हरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
नि दिनैनि बे सावरायलायनायनिखौ दोनथ'नो हासिगोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
दे होनबा दे नोंथां।
ओं ओं दे नोंथां।